हेल' नोंथां
औ खोनादों नोंथां बुंलाय
हेल' नोंथां खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां बुंलाय।
आ आदसा दा नोंथाङा मा खालामनानै दं?
नोंथां नै दासो ओंखाम जाखांनानै जिरना दं नोंथां। ओ नोंथां दालि आरो ब्रयलार भाजि एवनायमोन नोंथां।
अ आदसा ओ बोथोरफोरालाय बोरै नोंथां नोंसिनिजों
बोथोराथ' बिदिनोसै सान्दुंबो गुदुंदों बारबो स्रो स्रो बारदों बिराद मोजां नोंथां जिरायनो
गायनाय फुनायफोरालाय जाबाय नामा नोंथां? आदसा ओ नोंथाङा दायो फ्रि ना नोंथां?
औ नोंथां फ्रि औ-औ
ए नोंथाङा फैबा आं मोनसे टपिक लाना फैदोंमोन आरो नोंथां
औ सोंनो हागोन नोंथां सोंनो हागोन
ओ इन्टारनेटजों जों सोलोंथाइखौ सोलोंथाइ लायोब्ला जों मा-मा मोजां मा मोजां आरो मा गाज्रि आरोना नोंथां बेनि इन्टारनेटनि सायाव एसे फोरमाय हागोन नामा नोंथाङा?
फोरमायनो हागोन बिदिबा आं नों औ बिदिबा आं नोंथांनो फोरमायनि
औ
औ बुंनो थाङोब्ला ब्ला इन्टारनेटआ दानि जुगाव जों फरायसाफोरनि थाखाय बिराद गोनांथि आरोना नोंथां
औ मानो होनोब्ला बांसिन दानि जुगाव ए आइ जाबाय मा जाबाय बिनि बागै दा स्टुडेन्टफ्रा मिथिजोबनांसिगोन
औ नंगौ नोंथां नंगौ
मानो होनोबा एनि ए आइनि हेफाजाबैनो जोङो माखासे आखाइजों मावनो हायै खामानिफोरखौ जों कम्पिउटार एबा मबाइलनि जोेहैनो बानायनो हायो नोंथां
औ-औ नंगौ नोंथां नंगौ
आरो बुंनो थाङोब्ला फ्राय दासिम भारतावल' नङा गुबुन गुबुन हादरावबो बांसिन ए आइनि जहेरैसो सोलोंथाइ खालामनाय जाबाय आरोना नोंथां औ आरो हाइ लेभेल फरायनायफोरनि थाखायबो प्रजेक्टफोरनि थाखायबो नोंथां ए आइ फोर गोनांथि आरोना नोंथां।
औ-औ नंगौ नोंथां औ नंगौ नोंथां
औ बुंनो थाङोब्ला इन्टारनेटनि इन्टारनेट गैयाबा दा माखासे खामानिया जायानो होनस सै आरोना नोंथां औ आरो दा बुंनो थाङोब्ला इन्टारनेट बाहायनाया माखासे गाज्रिबो आरोना नोंथां मानो होनोब्ला माखासे स्टुडेन्ट फ्रानो मबाइल लायै कम्पिउटार लायै पिसि लायै माने गेमारि बायदिसिना गेले ख्रुबनानै फराया मुवा बिदिनो ओरैनो गोग्लैसोनानै थायो आरोना नोंथां
औ नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ
औ माखासे बिथिङाव इन्टारनेटआ बाहायजायो आरो माखासे बिथिङाव बाहायजाया आरोना नोंथां
औ नंगौ नोंथां नांगौ
बिनि थाखायनो जोंनि सरकारा सानै हयैनो बैसो नायै नायै मबाइल थुनाय आरो कम्पिउटार बाहायनाय इन्टारनेट बाहायनायखौ एसे होबथानानै होनांगौ आरो ना नोंथां। जेब्ला सो जेब्लासिम जेब्ला समसिम इन्टारनेटा इन्टारनेट बाहायनाय गोनांथि नंथारा बै समसिम माने स्टुडेन्ट समाव अहाय इन्टारनेटखौ बाहाय होयियानो मोजांसै आरोना नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां नोंगौ।
औ नोंथां।
बुंनो थाङोब्ला गामियारियावनो होनजायो नोंथां। बांसिन उन्दै बैसोआवनो फन लानानै गेम गेलेनाय इन्टारनेटनि जेहेरै गोदाव सोराव एकदमबारे
भिडिअ सिडिअ' बानायनानै माने गावनि स्टुडि डेन्ट लाइफ एबा फरायफुनांगौ समखौ एकदमबारे नस्थ' बानायनानै लायो आरोना नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां नोंगौ।
औ बै समावनो फरायनांगौ माखासे खामानि दामानि बे समाव थालांनानै सोलोंनांगौखौ सोलोङा आरोना नोंथां इन्टारनेट बाहायनानै।
औ नोंगौ नोंथां नोंगौ। औ खोनादों नों
औ नोंथां औ
दा नोंथां बुंनो थाङोब्लाना।
औ
इन्टारनेटखौ उन्दै समाव बाहायहोनाङा आरोना नोंथां। बिदि हिसाबैबा आरोना आं बुंनाय हिसाबैबा आरोना नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां नोंगौ।
औ नोंथां मानो होनोब्ला दा बिदिनोसै नालाय।
औ
दा नो उम औ खोनादों नोंथां।
औ खोनादों औ औ खोनादों नोंथां औ औ खोनादों नों खोनादों खोनादों
अ' हेलौ
औ नोंथां खोनादों।
खोनादोंना नोंथां हेलौ हेलौ खोनादोंना नोंथां? हेलौ!
खोनादोंना खोनायाखै नोंथाङालाय हेलौ!
अ नेटवार प्रब्लेममोन नोंथां दासो
आ आ मामोन नोंथां मा होनदोंमोन?
अ आं बुंदोंमोन जे नोंथां दानि बे जुगावहाय इन्टारनेट बाहायनाया माखासेनि थाखाय मोजां आरो माखासेनि थाखाय गा गाज्रि आरो ना नोंथां।
औ औ नोंथां औ
औ नोंथां बै स्टुडेन्ट लाइफनि थाखाय फरायफुनाय समावहाय बांद्राय इन्टारनेट बाहायनायाबो गाज्रि आरोना नोंथां। मोनफा मोननै खामानियाव जेरै एसाइनमेन्टफोरनि हेल्पनि जेहेरै इन्टारनेटखौ नांगौ। इ आइ फोरखौ नांगौ आरो ना नोंथां औ नोंथां। मानो होनोब्ला दानि जुगाव हाइटेक एकदमबारे कम्पिउटार सिस्टेम जाजोब्बाय नालाय नोंथां।
औ।
औ।
दा जोंनि एसे जौगाफुनाय एबा एसे फराय खांखांनाय सुबुंफोराना खामानिनि हेल्पनि थाखाय इन्टारनेटखौ बाहाय थारनांगौ आरोना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
मानो होनोब्ला बांसिननिफ्राय बांसिन एबा बुहुम नाङैनि मा नांगौ मा नाङा बेखौ जों इन्टारनेटनि जेरै मोनजोबनो हायो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
दा इन्टारनेटनि जोहोरै जों हमना लादो आबाद मावनायनि आबाद मावनायनि सोमोन्दै बेयाव मा मा नांगौ मा मा नाङा बिनि बागै जों मोनजोबगोन आरो फ आरो स्टुडेन्टफोरनि थाखाय मायो गोनांथि मायो, गोनांथि नङा, फरायनायाव मायो गोनांथि, मा एन्सार फरायनांगौआ गोनां थिसिन बेफोरखौ बांसिन इन्टारनेट मोनजोबनो हायोना नोंथां। औ नोंथां। दा नोंथाङा आंनो मोननैसो
औ आं फोरमायनो नोंथां।
औ दे फोरमायलाय नोंथां।
जों जों इदिनो इन्टारनेटनि गेजेरजों जोङो गोबां सोलोंथाइ फोरखौ लानो हायो जे आरोना नोंथां।
औ नोंथां औ।
औ। सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो जोङो गोबां बिदिनो मोनथियै खोथाफोरखौबो जोङो इन टारनेटनि गेजेरजोंनो मोनथिनोबो मोनो आरोना नोंथां।
औ नोंथां औ।
औ आरो जोङो बिदिनो इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो जोङो गोबां बिदिनो दाब दाब जायगानि जाथायफोर खौबो जोङो इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो मोन्थिनो मोनो आरोना नोंथां।
औ नोंथां औ।
आरो इन्टारनेटखौ जोङो फरायसा सु फरायसाफोरा बाहायो आरोना नोंथां। जे जोंनि लेखाफोराव थानाय एन्सार कुइसनफोरखौ जोङो इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो बा मबाइलनि गेजेरजोंनो जोंहा हायो नागिरनानै मोनै एन्सार खौ जोङो नागिरनानै मोनो आरोना नोंथां।
औ नोंथां औ।
औ आरो जोङो बिदिनो गोबां बिदिन जोङो दाब दाब जायगानि जाब्रबथायफोर बा इदिनो इन्टारनेटखौ जोङो बिदिनो मोजां मोजाङावहाय जोङो बिदिनो जोंनि खुरमाफोरा बा जोंनि जायगानि बबेबा लोगो फोरा बिदिनो गोजान जायगायाव थायोब्ला बेफोरजों जोङो कनटेक्ट खालाम लायनोब्ला जोङो। बेनि गेजेरजोंनो हेफाजाबखौ लानो हायो आरोना नोंथां। औ आरो जोङो। इन्टारनेटजों जोङो बिदिनो गोबां खामानि खौबो मावलांनो हायो आरोना नोंथां। जेरै जों इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो हायो बिदिनो गोबां फन लारायनायफोरबो हायो आरो जोङो बिदिनो इन्टारनेटनि गेजेरजों गोबां बिदिनो मोजां मोजां खामानिफोरखौबो जों मावनो हायो। जेरै जोङो होननो थाङोब्ला बिदिनो इन्टारनेटनि गेजेरजों जोङो जोंहाय बिदिनो गोबां खामानिफोरखौ मावनो हायो आरोना नोंथां।
औ नोंथां औ।
जेरै जोङो अबबाफोर जोङो बैफोरनि थासारिफोरखौ जोङो इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो बोरै बैफोरनि थासारिफोरा होननानै जोङो इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो खौरांफोरखौ लालायनो हायो आरोना नोंथां मोनथिनो मोनो आरोना नोंथां
औ नोंथां औ
गारनानै थांङा औ आरो जोंङो बिदिनो गोबां सोलोंथाइफोरखौबो लानायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां आरो जोंङो बिदिनो इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो बबेबाफोरावहाय जबफोर एप्लाइ खालामनोब्लाबो बिदिनो अबेबाफोर थां थाङोब्लाबो जोंङो बिदिनो जब जबफोर एप्लाइ खालामब्लाबो जोङो इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो हासै आरोना नोंथां
औ नोंथां औ
औ आरो जोङो बिदिनो अबेबाफोर थांनोब्लाबो जोङो जेरै ट्रेन टिकेटफोरखौनो होनबा फ्लाइट टिकिटफोरखौनो होन जोङो इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो दानहरनो बा लाहरनो हासै आरोना नोंथां
औ नोंथां औ-औ
आरो जोंङो इन्टारनेट बे फरायनाय समावहाय इन्टारनेटखौ फ्राय उन्दै-उन्दै सुबुंफोरा बाहायनाङा आरोना नोंथां मानो होनोब्ला बिसोरो उन्दै-उन्दै बैसोआवनो बिदिनो इन्टारनेटखौ बाहायनानै बिसोरो फरायनाय बा बिदिनो सोलोंथाइ लानायावहाय जोबोर खमजुरि जालाङो आरोना नोंथां
औ नोंथां औ
जायनि थाखाय जोंङो उन्दै-उन्दै गथसाफोरनो जे फरायफुबाय फरायफुबाय थानाय गथ'साफोरनो हायो जोङो आखायाव मबाइलफोरखौ होनाङा मानोना बिसोरो बैफोर इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो आजिखालिनि जुगाव गोबां गेमफोरबो ओंखार माबो ओंखारबाय बेफोरखौहाय बिसोरो मबाइलफोराव बा इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो बिसोरो गे गेलेनानै गावसिनि फरायनाय फोरावहाय बिदिनो गोबां खस्थ' जायो आरोना नोंथां बिसोरो
नंगौ नोंथां औ
आरो जोंङो इन्टारनेटखौहाय बिदिनो मोजाङाव बिदिनो मोजाङावथ' जों बिदिनो गोबां बाहायनो हायो जे जोंहा बिदिनो जोंनि नांगौ बुस्थुफोरखौ जों इन्टारनेटावनो नायनो हायो आरो जोङो बिदिनो बबावबाफोर माबाफोर बिहरनोब्ला जोंङो इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो बिहरनो हायो आरो जोंङो इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो थाखा फैसाबो खामायनो हायो आरोना नोंथां
औ नोंथां औ-औ
औ आदसा नोंथां दायो जोंना समाबोथ' जाना फैबाय नोंथांजों रायलायनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरोना नोंथां
औ-औ आंबो गोजोननाय मोनदों नोंथां नोंनिसिम रायज्लायनानै औ खोनादों नोंथां औ दे